औ खोनाबाय मा खालायदों
ओरैनो दङ उन्दुनानै नोंहालाय
होइ नै क्रिकेटसो नायदों बलिउद गेलेनाय नायदों
एह
ओंखाम जाबाय
जाथ'आखै दाबो
मा ओंख्रि
नोंहा जाखांबाय
जाखांबाय
मा मा ओंख्रि
माबासोमोन ना आलु जहल दाङा फाजा ना फाजासोमोन
ए बुजाथार मालाय ओंख्रिया
नोंसिनालाय
जोंना ना बिदै ओमफ्राय दाङा फाजा जोंनाबो
एखे हां माथो
उम
बोथोरा गरम नंगोना नङाब्रा नोंसिनिजोंलाय
जि गरम नै जोमै दाखा जाबावबाय अखासो हासिगोनदां आ दा मोनाफ्राव
जोमै दाखा जादों आरो
औ
मोफ्लामाखै
मोफ्लामनाया मुफ्लामाखै जोंमैयासो दाखा जाहांदों
अखा हागोन नामा बिदिबालाय
औ अखा हाहां हाहां जादों हागोन दां दा
आं हाग'ला होमबालाय
उम। हानो हाग'बाय ओहो जाथ'आखै।
मानो दाबो जाया?
दहाय सानावसो बावाखै जानायानो ब्रै बाजियाव जादोंमोन नालाय ओंखायनो दा थाब जाथ'वा एसे उनाव जानोखि दा आ बेगनिनो नै
मा
मोनदां जाग्रा बुस्थु मोनदां आं नै बेगावहाय माला मालानि दंमोनथाय
मालानि मा बुस्थु जाखोलै
लिसिनि लाइबआवसो
हा
लिसुनि सक्लेट लायबावसोमोन
ए चकलेटसो
उम
एइस फैबायलै
हारसिं नायदो ना लोगोफोरबो
हारसिंसो नायदों आं नै इण्डियाया जेनहां जेनहां
एह
द'जन थैबाय खोमा दां आवटजा माने ए हनै गैला जेनहां जेननायसो जानानै दं
हादरआ
औ औ भारत हादरा उम मा जानो नागिरदों होनदोंमोन नोङो चक्लेट ना माथो
उम बेखौबा बर'नि मा होनगोन
जानबुंआव नायबाय थादोंमोन आङो ओमफ्रायो बोरैबा इयानाव दं होननानै गोसोखांदों आं साननै जाबाय ओमफ्राय
जाजाबावगोनसै बे
जाजायो नै जेबो जाया
हो
जेबो जायाखै जा जायो
ए हा सारिथा गाहामआवलाय मानोथो ओंखाम जाया। सानावलाय माथो खालामा
सानावहा गरमजोंनो जानोनो बादों ओंखामखौनो
मिरामिसखायसो जायाखैदां
द निसयबाबो नङा सरनोजानो बरायनो
नायालाय ना बाथोनानो खामोन सानाव
ना बाथोन
उम
ए ना गुरनाय ना बायनाय जाखो
बायनायसो ना गुरनो रोङा जोंहा रावबो
नोगोरावसो थायोदां गावहा
उम नोगोरमायावसो नालाय बेखायनो गामिनिफ्रा फानफैबा बायनानै लायबाय दैमाबो खाथि गैया नालाय ओंखायनो।
नाखौनो मोनखायादां नोंसिनि गामियाव।
मोना जोंनि बे नोगोरमा थानायाव नायानो गैला दैफ्रानो साफा नंला।
मानो साफा नंला जाखो?
सिगांआव मोजांमोन दा बाला बाला जाजोब्बाय आरो माबा गारो लेथ्रा माबा माबि प्लास्टिक प्लास्टिक आरि गाहरनायफ्रा ओरै दैमाजों बहैजोबो ना जाम्फैजों।
ए पलुसन जाथारबाय नामा होमबा वाटार बे वाथारा दैयाव गुबुंले जाबाय नामा?
उम गुबुंले जाबाय। गैला नोंना दानख' जाजोबगोन
ए
होमबा रावबो नाखौ हमला नामा होमबा?
सोरबा सोरबा बे दंग'नि बोहैनायखौनो हमबावोहाय
ए मोनसै
बोथोरावहाय नाया ओरैबोहैलायबायनानै खारलाबायनानै फैनोसैना
दस्रा दस्रा गामिजोंथ' जा ना मोनसावदों माथो द
उम मोनो आरो नै दा मालाय माइ गायनायफ्राबो मालाय माइआवनो जि मोनदों
माइ गायनायखौ गांजेमा मोनो।
उम गांजेमा ना बोथिया बामि
बामिया बोरै बामि मोननांगौ जाखो दुब्लियावलाय
बामिथ' मोना मोननायया जेनेबा दा ओंखारसिगोन। बोथिया बांसिन मोनो बोथिया जि बोथिया मोनो दुब्लियाव
ओमफ्राय बे एसे ना गोलाव गोलाव मा होनोबा बाटा
बाटा ना बाटाखौ फख्रियावसो फिसिया होमबा?
बिबायदिनो एखे फिसा फिसा मा ना होनो मिथिलायलां ला
ना गोलावसो होनगोनदां। गुफुर गुफुरदा?
औ
ना गोलाव।
ए जानोबो हागौदां।
माइ गायफेरबाय नामा नोङो?
गायफेराखै जोंहा गायफेरनाङानो माइआ। ओंखायनो गायनो रोङा।
दुब्लियानो दंना गैया दुब्लि दं नोंसिना?
दङ दंनाया दिनैहाय गायजेनबायमोन।
ए नायथारा नामा?
ओमहो नाया।
गोजान जाथारो नामा दुब्लियालाय
उम गोजान जायो
बेसे गोजान
गारिजोंसो थांलायलायनांगौ
ए हाब बिदिबाथ' गोजानथारानो बेसे गोबावथो लायो आरो
आदा घन्थायानो लागोन दां
आधा घन्टा
औ माबा थामजि
थामजि मिनिट
उ
ओ
नोंसिनालाय गायदोंना गायाखै माइ?
जोंना गैयालै दुब्लियानो गैया जोंना। थानो जायगाल' दं।
ए
जों न' थानो आन्था।
ए गामियाव ना नोगोर मायाव?
नोगोरावनो होनजाबाय।
ए माबाफोर मावो?
मावनायाथ' मावाखै जेबो मावथ'आखै।
ए
एकजाम होगासिनो आरो जायाखै दाबो।
आनजाद होगासिनो
औ आनजाद होगासिनो आनजाद होगासिनो आरो उथि् सारनो हाथ'वाखै। नाजागासिनो
उ
नाजा बावनोसै
औ
थाम थाम मास सो
थामदान
बावदोंलै थामदान था नोंहालाय माबाफोर मावो नामा?
ओरैनो फोरोंगिरि मावनानै दं।
माहाय फोरोंयो? हा खोनायासैलै नोंनिखौ मोजाङै। हेल' खोनाबायना?
खोनाबाय खोनादों खोनाबाय।
औ माथो जादोंमोन?
माबायानो जामबुं ना माबायानो नांफैयाखै।
नेदानो नाङाखै नामा?
हम
बेनो थाबथाबाय थायो।
नेट प्रब्लेम दंथारो नामा नोंसिना?
बिदिनो मालाबा मालाबा जायो।
बे अखा हाबानो जायोदां। अखा हाबा बार बार बा अखा हानानै सान्दुं दुंबा
उम। अखायाथ' हाबावाखैनो नै थेवबो एसे दिडिस्टार्ब होदों आरो बयबो रायलायोबा माबायो नामाथाय।
औ जानो हागौ बेनो जानो हागौ जाहोना बेनो जागोन। बेनो
माने दाबायदि मोनायाव बयबो सम फ्रि मोनो नालाय समाबो जानोसै नै।
उम।
ओ जिसे बाजिआव दान।
जागोन- जागोन।
उम। नङाबा हारसिंनो दानजायोना नों दानजा हारसिं दानजानायनायनि सिगां नों दानग्रोबानो जाबाय।
उम उम जाबाय।
उम।
दाननोसो आं बिदिबा दे।